खोनादोंना नोंथां? हेलौ।
हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथां? औ औ।
नोंथाङा खोनादोबा? औ ओ आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ जोङो बर'नि जेरै मा मा संनाय जायो बा मिथियो बेनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथांजो?
औ सावरायनो हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ। ओ बर'नि ओंख्रि होनबाथाय नोंथांमोननिखि मा मा मिथिनाय जायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना एसे?
औ खोन्थानो हागोन नोंथां। ओ अब्ला अब्ला आं फोरमायनोसै नामा नोंथां? खोनादोंना नोंथां? औ औ बर'नि औ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनबा जों बयबो मिथिखायो नङा होनबा नोंथां? ओ उम बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जों जेरै अनला खारै ओ नारजि मैगं नाफाम ओ नाफाम बाथोन बेबायदिनो गोबां ओंख्रिफोरखौ मोननो हायो। खोनादोंना नों थां? औ बेबायदिनो ओ जोङो बेबायदिनो बिनि अनगायैबो गोबां ओ गोबां मैगं फोर जेरै हाग्राफ्रावनो गामि जोंनि गामि ओनसोलफोरथिंजाय गोबां हाब हाग्राफ्रावनो जोंनि नांगौबायायदि मैगंफोरखौ जों नानै बा खानानै बेखौ लाबोनानै जोङो रां नाङा ओ बेसेन नाङा मा नां या जोङो बेफोरखौ लाबोनानै संना जानो हायो। जेरै बा इलाइसि बा सिब्रु मैगं बे ओ गलमाइ ओ मानदे मानदे मैगं सिबुं मैगं बेबायदिनो खेरा दााबफिनि गोबां मैगंफोरखौ ओ खानानै लाबोना संना जाफैनो हायो आरो ओ थिग बेबायदिनो ओ आं नोंथांनो ओ गिबियावनो ओम फोरमायनो सान्दों जे उम नाफाम उम नाफामखौ माबायदि बानायनाय जायो? बेखौ जोङो माबायदि जायो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों। ओ अब्ला नाफाम होनबा जों बयबो मिथिखायो नङा होनबा नोंथां? ओ नाफाम होनबाथाय बर'नि मोनसे जामुं ओंख्रि ओ बेखौ जों गिबियावनो ओ माबायदि बानायनाय जायो होमब्ला ओ गिबियावनो नाखौ फोरानग्रोना लानाय जागोन। ओ नाखौ नाखौ फोराननानै बिनि उनाव ओ ओ थास' गोसोमनि बिसंखौ लानानै बेजों उवालाव बा ओ दिंखिफ्राव देनानै बेखौ ओ हासुं बानायनानै हासुुङाव सोनाय जायो आरो जेन बे हासुङाव बे हासुङाव ओ बार हाबनो हायि बदि बेयाव थालिर बिलाइ गोरानफोरबा माबा मोन से गोरान मुवाफोरजों बेखौ होथेनाय जायो आरोना। दा बिनि उनाव गोबाव साननि उनाव जेब्ला बे नाफामा बाथोना ओ सोनानै गोबाव जायो अब्ला बेखौ दिहुननानै बिफाया मैगंफोराव जायो ओंख्रि जेरै थास' बिसंफोर ओ बेफोराव जायो आरो खायसेफ्रा बेलेग बेलेग बेबायदिनो मैगङाव होनानै जायो। आरो खायफाया
खायफाया आरो बेखौ गोजायैबो बाथोन एवनानै जायो आरो।
औ
ओं बेबायदिनो ओ बेनि अनगायैबो गोबां ओंख्रिफोर जेरै हा सबाय साम' बिनि सोमोन्दैबो आं नोंथांनो माबायदि सङो बिनि सोमोन्दै दसे आं फोरमायनो सानदों। ओ
औ।
गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' बर' फिसाफोराना साम' होननाय जामुंखौ गारनो हाया आरोना। बेबायदिनो बे साम'फोरखौ जानो थाखै जोंनि बर' आइजोफ्रा दैसाफोराव बा दुब्लिफोराव खननानै लाबोगोन आरो ना। बिनि उनाव बे साम'खौ ओ बिनि मैलाफ्रा बाहेर जानाय बायदि ओ गिबियावनो बे साम'खौ दैयाव सोमहाबना दोननाय जायो सानसे बा साननै सोमहाबनाय जेब्लानाखि बे साम'नि मैलाफोरा बाहेर जाजोबो। अब्ला बेखौ ओ मोजाङै खुख'नानै बिनि गिरुवा नांनाय बिनि गाब नांनायफोरखौ फुख'नानै बे खौ सायनाय जायो सायनानै बिनि जोंनि बे साम' जानाया जेन सोबनायाव मो फैनाय बादि जों बिनि खिथुखौ ससे ससे दानना होनाय जायो आरो ना। बेबायदिनो बिखौ ओ रिदि बेबायदि सायखांनानै आरो मोजां जोङो आरोबाव बालथिङाव सोमना दोनो। आरो खायफाया बे साम'नि बे रं नांनाय दागो नांनाय गिरुवा नांनायखौ खायफा खायफानिया खारैयाव मा खालामो ओ खायसे खायसेया मा होनो नारें सेब नानै होयो बा गोखै बुस्थुफोर सेबनानै होयो आरो ना दा बेखौ सेबनाय लोगो लोगो बे नारें बेनि मा होनो ओरै गिरुवा नांनाय गिरु नांनाया खारो आरो। बेबायदिनो साम'खौ बिदि रेडि खालामना दोनसिगोन आरो बेरा फारसेथिंजाय हास' बाइखौ गथाब्ला बेखौ फुख्रेमनाय जायो एवनानै फुख्रेमनाय जायो आरो जुदि हुख्रेमखानायबा बेखौ डाइरेक्ट दैयाव होनानै आरो खारै होनानै बेखौ दसे ओ रुयो आरो रुग्रोयो जेब्लानाखि खि हा सबाइाया गुरै जायो अब्ला बेखौ सागंजों सानानै ओ बै साम' सेरनानै दोननाय दोननायाव बेखौ लखबनानै संनाय जायो आरोना बेबायदिनो ओ मा-ओ मा-मा होनो बर' बिमाफोरा बर' आइजोफ्रा बेबायदिनो खिसिम खिसिम मैगंफोरखौ दिनै संनानै जानायखौ जोंनिथिंजाय दासिमहालागै नुनाय मोनो। बेबायदिनो अब्ला आं नोंथांनियाव ओ मोननैसो सोंहरनो सानदों जे नोंथांमोननिथिंजाय ओ उम बेबायदिनो दोरोङा जोंनि बर'नि दोरोङारि मैगं नारजि ओंख्रैखौ माबायदि सङो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा दसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंगौ ओ नारजि ओंख्रिखौथ' आङो ओ होननो थाङोबा आङो नार्जि ओंख्रिखौ बारा संनायखौबो नुवाखै बा आं संनानै ओ जानाय जानाय जायाखै। ओ थेवब्लाबो आङो ओ नोंथांनियाव दा दसे उनाव सोंनो सानगोन ओमफाय ओ जेरै आङो बर'नि ओंख्रि होनबाथाय नारजि ओंख्रिखौ ओ बारा मिथिजानाय जायाखै फाय आरो ना ओ मानो होननो थाङोबा जोङो ओ बो गोदोहाय बांसिनानो नारजि अमा जानायखौ बांसिनानो नुनो मोनोमोन। दा मानि दासान्दि माने एसे खम आरो ना ओमफाय ओ थेवब्लाबो जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि मिथिजानाय गासैबो ओ गासैबो बा अनसायजानाय बे ओंख्रियानो जाबाय जोंनि अनला ओंख्रि नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
अनला ओंख्रिया जोंनि ओ बयजोंबो मिथिजानाय एबा अन अनसायजानाय बे मोनसे ओंख्रि आरो ना जेराव जोङो खोनानो मोन ओ बा जोंनियावबो सोलिनाय जायो जेरै हाबाफोराव ओ खैना गोदानखो संहोनाय जायो जोंनि अनला ओंख्रि ओ बेआवहाय हौवा गोदानो ओ बोथिसे ओंखाम अनला ओंख्रिजों संहोनानै ओ संनानै जेरै जाहोनाय जायो आरोना ओमफ्राय रायजो फोरनोबो होनाय जायो बे मोनसे नियमा गोदो गोदायनिफ्राय खुलिबोनाय।
औ नंगौ
ज दङ ओमफ्राय ओ बिदिनो ओ गुबुन -गुबुन बेसादफोरजोंबो संजायो जेरै, ओ औवा मेवाइफोरदो ओमफ्राय ओ दाउ बेदरफोरखौबो संनायखौ नुनो मोनो। गुबुन गोबां बेसादफोरजों संजायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय ओ नोंथाङा होननाय बायदिनो जोङो साम' साम'खौबो गोबां जानायखौ नुनो मोनो जोंनि बर'नि गेजेराव। ओ बयजोंबो मिथिजानाय बा मोजां मोनजानाय बे मोनसे ओंख्रियाबो ओ जोंबो जायो जेरैहाय जोङो ओ गोदोहाय बांसिनानो फुख्रिफोराव बा ओ दैमाफोराव मोनो मोनोमोन दानि जुगाव माने एसे खम जाबाय आरो ना नोंथां। ओ जेराव जोङो जानो लुगैबाबो हाथाइनिफ्रायसो बायनानै जानाय जायो बा जानायखौ नुनो मोनो।
उम उम
थिग बेबायदिनो जोंबो ओ नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो जोङो साम'खौ ओंख्रिफोरजोंबो जेरै सबायजों ओमफ्राय खाला दालिफोरजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो गोबाङानो एवनानैबो जायो आरोना
औ औ नंगौ
ओमफ्राय ओ जारिफोरजोंबो जोङो एवनानै जानायखौ नुनो मोनो गोथाव ओ जो मानो होननो थाङोबा जोङो बेयावबो सामावबो मोनसे मुलाम्फा दंङो जेराव जोङो मेगननि पावार मोनो होननानै ओ मिथि मिथिनाय जायो। औ बर'नि ओंख्रि होनबाथायथ' जोङो बर'फोरा बांसिनानो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं-थाइगं गोबाङानो जानायखौ नुनो मोनो। ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जायो बा दाबो ओ बिदिनो जागासिनो दाबो बर'फोराहाय ओ मानो होन थांङोबा जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगंफोरा जोंनि देहा बा मोदोमफोरखौ जेबो खहा खालामनो हाया नङा होमबा नोंथां? ओ थिग बेबायदिनो जोङो हाग्रानि मैगं मा मा जायो होनबाथायथ' जोङो ओ बांसिनानो जारि बिलाइनिफ्राय हेलासि मानामनि ओमफय खिफि बेन्दों गोबां रोखोमनि थास'फोर बा दिंखियाफोर जानायखौ नुनो मोनो बा जायो जोङो। ओ दिंखिायाब जोंनि ओ मोजांङानो मानो होननो थाङोबा जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासैबो मैगंयानो जोंनि देहानि थाखाय मोजां होननानै आं सानो आरोना। खोनानो मोनो जोङो जेरै मान मोनिफोराबो जोंनि मोनसे जे देहानि मुलि बा बेसाद होननानै ओ मिथिनाय जायो जेरै उदैखौ थान्दा खालामो आरो ना। जों ओमफ्राय बाथोनबो' सिफ्लेनानै जानो हायो जोङो मानामुनिखौ।
औ औ नंगौ मेदाम।
आरो जोङो बर'नि ओंख्रि होनबाथाय ओ मोनसे खुसिया थाबाय जेराव जोङो खुसियाखौबो मोनसे थैनि थाखाय मोजां होननानै मिथिना मोनो।
औ औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो गोबां ओ मैगं थाइगं दङो जोंनि बर'नि कल्चरावहाय आरो बयबो अनसायो जोंनि बर'नि ओंख्रिखौ बा जेबो मोदोमाव खहा खालामि जों मैगं थाइगंखौ जानाय जायो, बिदिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगंफोरखौ जानांगोन होननानै आं सानो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौनो
अब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाबाय नामा?
बिदिबा जों दसे ओ जोंनि सावरायनो गोनां औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ अब्ला सावरायनायखौ बिनो थुंगि होनोसै नामा नोंथां?
औ औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय दे खुलुमबाय।